खोना
औ नोंथां आं खोनादों। औ खोनादों नोंथां। नोंथाङा दा मा खालामगासिनो?
औ नोंथां राय्लायजागोन दे
औ दा जों जानाय लोंनायनि बागै नोंथां थाङा
औ नोंथांनिखौ एसे थाबथानाय थाबथानाय खोनादों नोंथां औ औ नोंथां खोनाबाय दे
औ औ ओ जानाय-लोंनाय होननानै बुङोबा जोंनाथ' बांसिनानो ओंखामानो गाहाय आ
औ नंगौ
ओंखाम जानानैनो जेनेब्ला जोंना फुं ओ फुंनि, सानफुनि, बेलासिनि मोनफ्रोमबोआवनो जोङो ओंखामखौनो जायो। ओंखामजों लोगोसे आलादा आलादा ओंख्रिफोर जायो नङा हबा गाहाय आदारा औ बेनि अनगा आलादा-आला दा रायजोफोराव आलादा-आलादा जानाय- लोंनायफोरखौ नुनो मोनो। नाथाय जोंनि आसामाव ओंखामखौनो जानाय नुनो मोनो नङा होमबा। ओ बबे बबे जायगायाव नोंथाङा मा मा बायदि आदार जानाय एबा माबायदि ओ जानाय लोंनायनि हुदाफ्रा माबायदि नोंथाङा खिन्थानो हागोन नामा?
औ नोंथां आंथ' इसिबां गोजान जायगा गुबुन फोरनिखौ मिथिया नाथाय जोंनि खाथियावनो जुदिबा जोंनि न' सुं सेरफोरावनो थानाय जुदिबा जों जों बर'नि अनगा गुबुन हारिफोरनिखौ आं खोन्थानो हागोन मानो होमबा मानो माने बर'फोरनाथ' नोंथां बुंनाय बायदिनो ओंखाम नङाबानो जाखाया मानो होनबा बर'फ्रा गोबां माने बोलोनि खामानिफोरखौ बर'फ्रा न'खरफ्रावबो मावो नङा होमबा
नंगौ नोंथौ
ओंखायनो माने बहुद जोंहा मा जायो माने ओंखाम नङाबा जोंहा जाया आरो फुंनिफ्राय लानानै माने सानजौफु आरो मोना बे मोनथाम जानाय समावबो जोङो ओंखामखौनो जायो आरो। नाथाय गुबुन हारिनि मानसिफोरखौ जों जों नायोब्ला जोंनि खाथियावनो थानाय जोंजोंनो थाफाग्रा गुबुन जाथिफोरखौ नायोब्ला बिसोरो माने सानसेयाव ओंखामखौ खनसे मोनजाबानो जायो आरो बिसोरो बाद बाखि गुबुन समफोरावहाय बिसोरो माखासे जामुं जालाबायनानै थानानैनो ओंखामफो खौ जायालाबानो बिसोरो थानायखौ नुदों आरो आं जोंनिथिं नोंथां आरो सोरबा बायदिया मा जायो माने साहाफोरजोंबो थाग्रा दङ सानसे साहाफोर लोंनो मोनबानो थायो आरो बिसोरो सानसे
औ औ
जों बर'आथ' माने गोबां खामानि मावो ओंखायनो जों बर'नो फुंनिफ्राय लानानै माने सानजिफु सानजिफुनिफ्राय आरो मोना बेखौ बर'फोरनो माने जानाय बे ओंखामखौ नांथारगौ आरो आं नुदों आरो जोंनि न'खरफोराव खारन जोंनि न'खर फोरनि जोंनि बिमा बिफाखौनो होन नङा होमबा? माने बिसोरो फोथाराव खामानि मावग्रा सुबुं नालाय मानसि नालाय आबाद मावनाय फोथाराव ओंखारो मालाबा हालेनो थाङो बिसोरनो बेखायनो माने फुंनिफ्रायनो ओंखामजोंसो आरो बिसोरनि जानाया बिसोरनो अकल मात्र माने साहाफोर बा माफोरजों होयोबा बिसोर माने मावनायफ्राव एसे देहा गोख्रोंबासो माने मावनो हायो नालाय नङाबा ओंखाम उखैनाय देहाखौ लानानै नानै मानानैथ' गोबां नोङो खामानि मावनो हाया बेखायनो गोबां बेबायदि जायो आरो नोंथां। दा नोंथां बुंनाय बायदिनो नंगौ बर'फ्राथ' माने जानायाव जेरैबाबो ओंखामखौनो बांसिन जाखायो गुबुन हारिफोर बायदि रुटिफोर नङाबा साहा फोर नङाबा सिराफोर जानानै थाग्रा जों बर'आ मालाबाबो नंखाया जानाय लोंनानै होननानै बुङोब्ला जोंनि बर'फोरनि गेजेराव मुंदांखा माखासे जानाय लोंनाय ओंख्रिफोरबो दं। गुबुन हारिफोरनिखौ जों बुंनो थांला नङा होमबा? नाथाय जोंनि बर'फोरनिया ओरै गुबैयै गोबां जानाय लोंनाय माखासे जोंनि बर'आ जायखौ गोदोनिफ्रायनो जाबोदों जेरै अनला खारै अनला मेवा बिदिनो नारजिजों अमा सबाय खारै सबायजों साम' नङाबा सबाय अमा आथिं बा सबाय सोरबा दाउजोंबो जायो लकेल दाउ सोरबा ब्रयलार दाउजोंबो जाबाय सबायखौ सोरबा अमा बेदरजोंबो जायो नङा होमबा? दा बेफोर गासैबो ओंख्रियानो बर'नि आरो आरो ना नाफामफोर थाबाय बर'निया नङा होनबा दा नाफाम होनानै बु बुङोबा गुबुन गुबुन जाथिफ्रा रावबो जानाय नङा बेखौ माने बेनिया मोनसे मोनाम नाय सेन फैयो नालाय बे नाफाम होननानै बुंबाथाय बेयो माने बर'निनो होनजायो आरो मोनसे बर'फ्राल' जाग्रा गुबुन जाथिफोरनो मालाबा नोङो जानायनो जासिबो बिसोरो मोनामनायखौ लानानै नानै बिसोरो जानाय नङा आरो बिदि खौ आं मोनदांदों आरो माने ना दा औ नोंथाङा एसे खोन्थालाय ना नाफामखौनो नोंथाङा बुंबाय नाफामखौ नोङो हिनजाव माहारि हिसाबै नोंथ' मिथियो जानांगौ नाफाम खौ मा रोखोमैहाय माबोरैहाय बानायो आरो अबे नाया नाफाम बानायनो थाखाय मोजांसिन जायो एसे नोंथाङा खिन्थानो हागोन नामा?
नाफामखौथ' आं मोनथिनायाव ना
ना आरो थास'जों नाखौ फोराननानै थास'खौ फोराननानैहाय बेखौ देनानै बानायनाय जायो नङा होमबा? दाना ओ गोदोथ' दिंखि एबा उवालफ्राव देयोमोन दाना मिक्सारफ्राव देयो थास'खौ आरो नाखौ लोगोसेयै देफानानै बेखौ फोराननानैहाय बिदिनो बानायनाय जायो होननानै
गोथावसिन जायो होनबाथ' आं खोनानायाव माने जायखौ नाफाम बानायग्रा होननानै गुबै ना महरै मोजां मोननाय ना होनोबा ना माने ना सिं गिना ना होननाय मोनसे ना दं जाहैदों आंबो मोजां सिनायाखै बेखौ बे नानि मुङानो जाबाय नाखिना ना
औ
बे नाखौनो माने बिसोरो बांसिनै नाफामनि थाखाय गोथावसिन होननानै बुंदों आरो नोंथां।
औ नोंथां
औ
औ नाफामनि अनगायैबो औ नाफाम नाफामखौथ' बर' न'खराव जानाय नुनो मोनो बेजों लोगोसे नारजिखौबो बर'नि बायदिसिना मानसि थैनाय बायदिसिना फोरबोफ्रावबो बाहायनाय नु मोनो नङा होमबा थैनाय सारादुआव जोङो नारजिखौ नांगौ जायो नारजियाबो बर'नि मोनसे गाहाय ओंख्रि
थारैनो नोंथां नोंथाङा बुंनाय बायदिनो माने नारजि ओंख्रि होनोबाथ' बर'आ गोदोनिफ्रायनो आलासि सिबिनायावबाबो होदों नङा होमबा आरो बेखौ माने गुबुन गुबुन नोंथां बुंनाय बायदि माने मालाबा ओ सोरनिबा न'खराव माबा मोनसे जानाय मानाय बेफोराव बाहायबोनायखौ जोङो नुदों बेबो माखासे गावब गाव माने धोरोमफोरनि फोथायनायखौ लानानै बेफोरो जाबोबाय दाना गुबुन फारसथिं मा बाव जोंहा अनला ओंख्रि जायखौ बर'आ माने बर'निनो गुबै हाबा होनाय हाथासुनि हाबा होनाय बेफोरावबो जों बाहायनायखौ नुनो मोनदों हिनजाव गोदाना बिदिनो हौवा गोदाना ओंखाम खुरजेन्ना होनाय समावनो बेबायदिनो अनला खारै ओंख्रिफोरखौ संहोनानै बेखौनो माने जाहोनाय बेखौनो बे ओंख्रिजोंनो खुरनानै होजेनन्नाय बेफोरखौ आं नुबोदों आरो नों थां जोंनि जायगाफोराव। दा नोंसिनिथिंबो बेबाय हाथासु निफ्राव बेफोरखौ बाहायोना नोंथां?
नंगौ नोंथां जोंनि बेहायबो हाथासुनिफ्राव अनला ओंख्रि होननाय नुनो मोनो ओ हिन्जाव गोदानखौ संहोनाय जायो गावनो देनानै गावनो संनानै खुरनानै होनायखौ नुनो मोनो। हौवा गोदान आरो बेजों लोगोसे गामिनि बिबोनां जानाय मानसि फोरनो खुरनानै होनायखौ नुनो मोनो आरोखि।
औ औ नंगौ दा औ नोंगौ थारैनो दा नोंथाङा एसे खोन्थानो हागोन नामा जुदिबा ओ अनला ओंख्रिफोरनि संनायनि माबायदि राहायैहाय बेखौ संनाय जायो बेफोरखौ एसे फोरमायनो हागोन नामा नोथाङाथ' संनाय खावनायाव थारैनो मोजां गोरोंथार जानांगौ एसे मिथिनो लुबैदोंमोन आरो आङो
औ ओ संनायखौनो एसेबां मोजां नङाब्लाबो आं माबोरै स ङो बेखौ एसे बुंनानै होनोसै ओ गिबियावनो माइरंखौ देनानै लाग्रोनोसै अनला ओंख्रि संनो थाखाय ओ बेनि उनाव जुदि दाउजों दायो जायोब्ला दाउखौ ओ एवनानै ला लाग्रोयो दाउखौ एवनानै लाग्रोनायनि उनाव दाउआव दै होबाय दै बे दै गोदौनायाव अनला ओंख्रिनि थाखाय बे गुन्दै देनानै दोननायखौ एसे एसे गोदौनायाव होबाय थायोब्लानो जायो आरोखि बेजों लोगोसे खारै हो होदेेरनांगौ होमबासौ अनला ओं ओंख्रि जायो बे अनला ओंख्रिनि गुबै नांगौ बेसादानो जाहैबाय खारै अन गुन्दै औ औ खारै होनानै बिदिनो संनाय जायो अनला ओंख्रिखौ बांसिनै बर' फोरा दाउ बेदरजों जानाय
औ नोंगौ नोंथां नोंथां बुंनाय बायदिनो जोंनिथिंबो बिद बिदिनो माने अनला ओंख्रिखौ बिदिनो संनो थाखायथ' गुन्दै नां नांखागौ नालाय नोंथां होननाय बायदि दा बिदिनो माइरंखौनो बिदिनो सोरबा दिंखियाव नंङाबा सोरबा थबसि न'नि बाहायग्रा नंङाबा दानि गोदान मुगानि गोदान आ बा बुस्थुफोर ओ ग्रेइन्दारफोर बेफोराव होनानै गुन्दै खालामनाय लायो आरो बिनि उनाव माने बेखौ रेडि खालामनानै दोननानै माने बेदरफोरखौहाय माने थावआव एवग्रोनाय जाबाय
नोंगौ नोंथां
खालामनानै एवग्रोनाय जाबाय माबा माबि होजोबबाय मस्ला मस्लिखौ होजोबबाय बिनि उनाव मा खालामो बिसोरो
औ
बिसोरखौहाय माने दै होनानै गोदौ होनाय जाबाय ओंख्रिखौ
नोंगौ नों
अनलाखौ होनाय जायो आरो बै जायखौ गुन्दै बेखौ होनानै एरबाय थानायखौ आं नुदों आरो जोंनिंथिं संग्राफोरखौ एरग्लिनानै होबाय थायो नङाबाथाय गथा जायो नालाय दा आरो नांगौ बायदि औ दैफोरखौ होनानै बिदिनो खालामबाय आरो बिदिनो खारैफोरखौ होबाय खारै होनायजों लोगोसे बे खारैखौ नांगौ बायदि माने बेखौ संग्राफ्रा आन्दास दंसै आरो बिसिबां होबा खारैया माबायदि नांङो नङा होमबा खारैखौथ' बांद्राय होनानै जाबाबो गोथाव मोनजायाबो होननानै बुङो खिन्थु सोरबा बायदिया माने जाबाय थाग्रा मानसिफ्रा एसेयावनो ए एखदम आन्दास मोनथारो आरो जुदिबा खारै बारा जानाय ओंख्रि खारै खम जानाय ओंख्रि नंङा होमबा जायफ्रा जाबाय थायो बिसोरो आन्दाज मोनथारो आरो दा आं बेखौनो नुदों आरो नों अब्ला नोंथां दिनैनि जोंनि जानाय लोंनायनि सा सावरायनायनि बिसयखौ बेयावनो दोनथ'नोसै नामा जोंहा समाबो जाबाय
नोंगौ नोंथां गोजोननाय थाबाय
थाबाय नोंथां नोंथांनिसिमबो